औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ ओ दा बिदिब्ला नों थां आं नोंनाव क'ल खालामनायनि जाहोना बेनो आं नोंथांजों बेरायनायनि बा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो होननानै क' क'ल खालामनाय जादों नोंथां।
औ नोंथां बे बिराद मोजां आयदा औ।
बिदिब्ला सुरु खालामसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ बिदिब्ला आंनो जागायजेनसै।
औ नोंथां।
औ नोंथां ओ दाथ' नोंथां बेरायनाय होनोब्ला गोबां माबाखौ जों ओ बुजियो जेरै जोङो खाथियाव दावबायनाय गोजानाव दावबायनाय बेफोरबायदिखौ नङा होमबा नोंथ
औ नोंथां औ।
दा आं बुंसै जे आङो गोबां जायगा बेरायबाय नोंथां जेरै सिक्किम ‌ अरुणचल प्रदेश, मेघालया आरो जोंनि आसामनि आसाम हादरनि गोबां गोबां गोबां दाब दाब जायगायावनो बेर रायबाय आङो दा बेयाव एक्स मोननाय बादि मोनदोब्ला आङो मोनसेखौ थांखिना बुंगोन आं जेराव साबेसिन आरो गियान मोनबोनाय आरो गोजोननाय मोनबोनाय बे जाहैबाय अरुणाचल प्रदेश नंङा होमबा नोंथां दा आङो औ बेनि बेनि बागैनो आं फंनैसो बुंनो सानदों जेरै आङो अरुणाचलाव थांनानै आं गोबां माबा मोनबोदों एक्सपिरियेन्स आरो गोबां मिथिबोदों गियान मोनबोदों
औ नोंथां औ।
बिथांमोननि जेनाखि थागिबि बिथांमोन अरुणाचल प्रदेशनि बिथांमोननि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, दामनाय देनाय, मोसानाय आरो बिथांमोननि अरुणाचल प्रदेशनि जे मिथिंगायारि नुथाइ
औ नोंथां औ।
बियो मोनसे जोबोद मोजां आरो नोंथां बिसोरनि जे समायना रमायना गाब गोनां कालचार एबा हारिमु बेफोरखौ आं मिथिनो मोनबोदों बिथांमोना मा जायो मा ओ माबायदि मेथाइ खनो बिथांमोननि हारिनि मेथ थाइया माबायदि बिथांमोननि दामब्रा आगजुआ माबायदि बेखौ आं मिन्थिबोजोबदों। खोनाबायना नोंथां औ। दा बेयाव थांनानै बेनो आरो नोंथां आं गोबां सोलोंनो मोनबोदों मिथिनो मोनबोदों। आरो गोदान गोदान बिफां लाइफां गोदान गोदान जों नुफेरै जिब जुनार जों नुफेरै दाउसिन दावउला बेफोरखौ आङो अरूणाचल प्रदेशआवहाय बे रायजोआव आं नुबोदों आरो नोंथां। बेखायनो आं। बयखौबो बयनि सिङाव बुंनो सानो आरो नोंथां नोंथांमोनाबो सम। थानायाव बेराय
औ नोंथां औ।
बो जोङो मिथिंगानि महरखौल' नायनो बिदि थांनो नाङा जोङो बिथां बै थागिबि बिथां। बिथांमोना मा जायो मा लोङो मा गानो बिथांमोना मा रायलायो बिथांमोननि हारिमु द बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिबोजोबनांगौ आरो नोंथां नङा होमबा मानो होनोमब्ला बेरायनो थांनायाव जोङो माखासे गियान लाना फैनांगौ मिथिनो मिथिना फैनांगौ नङा।
औ नंगौ नोंथां।
औ। आरो जेरै जोंनि आसाम हादरावनो गोबां बेरायग्रा। ओ जायगाफोर दङ नङा होमबा? नोंथां जेरै बैराबकुन्द' दारागाव। आरो ओ सरलपारा
औ औ
नैबे मानास नेसनेल पार्क आरो ओ सिख सिखनाझार लोगोसे आरो नैबाव दंबावो रायमना नेस नेल पार्क बेफोर मोनसे जोबोद बेरायनो थाखाय मोजां आरो नोंथां दावबायनो थाखाय।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
गोबां जिब जुनारफोर नुयो जेरै जोङो ओ माबाफोरनि जोंनि रायमना बा बेफोरबायदि सिखना जाहार बेफोराव जोङो गोबां माबा। नुनो मोनो जेरै गलडेन लेंगुरफोर मैदेर मै आरो गोबां दावमा दाउसाफोर आरो जेरै सिखिरि जेरै आं नोंथाङा आं माबानि सोमोन्दै एसे बुंसै सरलपारा बे मोनसे जोबोद समायना आरो नोंथां बेयाव जोंनि भारत भारत हादर आरो ओ भुटान हादर बे मोननैनि गेजेराव थानाय मोनसे माबा बियो सिमना ओनसोल बियो मोननै हादरनि बेयाव सोरगिदिं जेरैजोंबो हाजो हाला दङ बिफां-लाइफां लोगोसे बेयाव थागिबि सुबुंफोर
नंगौ नोंथां नंगौ औ खोनादों नोंथां।
औ आरो बेयाव जों नुबावो दैसा बोहैनाय दङ स्राय स्राय जाय दैयाव जोंनि जेनाखि ओ सुबुंफोर सुबुं माहारिफोर बिथांमोना गोलोम बोथोरनि समाव बेयाव थाङो बार जाहैनो आरो दुगैनो गाव गावनि न'खरनि मानसिफोरजों आरो लोगो दोगोफोरजों आरो गोबां मानसिया नैबे थाङो जे नोंथां जोंनि जे गोदान बोसोर
औ औ नोंथां औ
थाङो लावखार ओंखाम जाहैनो आरो नोंथाङा जुदि मालाबाफोर सरलफारा दावबायोबा नोंथाङा नैबे जे सिखना जाहार मानो होनोब्ला जोंना जों सरलपारायाव थांनोबा सिखना जाहार जेनाखि लामा हाग्रा गेजेरजों जों थांनांगौ जाना फैयो। बेयाव गोबां दाउसिन दाउला नुयो। एम्फौ एनला जिब जुनार सिखिरि आरो मुंख'नो गोनां नोंथां सरलपारा बे सिकनाझार हाग्रायाव गोबां गाबनि सिखिरिफोर दं नङा होमबा नोंथां गोमो गोथां गोजा गुफुर गोसोम गोबां गाब आरो गोबां जातनि जोङो सिखिरिफोरखौ बेयाव नुनो मोननाय जायो नोंथां दा नोंथाङा माबायावफोर बेरायफेरबाय नामा बा बेरायनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो मा मा नुबोदों बिनि सोमोन्दै एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथाङां आंनि सिङाव।
नंगौ नोंथां नोंगौ दा आंबो दावबायनाया जाहैबाय ओरै मेघालय थांबाय ओमफ्राय अरुणाचलावबो थांबाय थांनाया ओमफ्राय ओरै खाथि खाला जेरै बावखुंग्रि ओरै जोंना दङ गौ रां बेफोरबायदि जायगायाव खाथि खालायाव मा गोजानाव एफा एनै जायगायाव बेरायफेरबाय आरो बेबायदिनो आङो मेघालयाखौ बुंनोसै बे मेघालयआव आं थांनानै आंनि मोन्दांथिखौ नोंथांनि एसे फोरमायनि आं।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
बे मेघालया जायगाया बिराद मोनसे समायना हाजो हाला दाउसिन दाउला बेफोरजों बुंफबनाय आरो
नंगौ नोंथां थारैनो
बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि गारि मथर जों थांनो हायो जोङो थांदोंमोन जाहैबाय बाइकफोरनि गेजेरजों बा गारि मथर बेफोरजों थांदोंमोन आरो जोङो थिग बेबायदिनो थांनाय लामा लामायाव जोङो नुनो मोनो दै जिरि जिरि स्राय स्राय बोहैनाय हाजो हाला दैमा दैसा दाउसिन दाउला बिराद गोसोखौ गोजोनो आरो बे जायगायाव जोंनि दुखु दाहा बेफोरखौ जों गासिखौबो बावगोमाजोबो आरो थिग बेबायदिनो बि बिनि आबहावायाबो बिराद गोग्गो जोंनि बायदि गारि मथर बेफोरबायदिनि बां फ्राय गुबुंले आबहावा गैया
आरो बिसिनियाव जाग्रा बेसादफोराबो गावसोरनो गायनानै बा फोनानै फिथाइ जाग्रा जेरैहाय जोगोनार खुमब्रा मुला बेफोरबायदि बायदि रोखोमखौ बिसोरो गावसोरनो गायनानै गावसिनो संनानै बिराद गोथाव गोथाव जाहैयो आरो बिसिनि मानसिफोराबो बिसिनि थागिफ्रा गोसोफोरा बिराद मोजां जोंखौ बिराद आलासि ए इसोर बायदि फुजियो बेफोरबायदि आरो औ नोंथाङो औ बेयाव थांनानै आं बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनबोदों नोंथां
औ नोंथां औ जोबोद मोजांनि बाथ्रा
औ नोंथां
औ नोंथां दा नोंथाङा जोंनि जे खाथि खाला ओनसोलनि माबाफ्राव ओ जायगाफोराव बेरायफेरबाय नामा नोंथां
औ बेरायबाय नोंथां बेरायबाय जेरै बुंनो हायोदि आङो ओरै बावखुंग्रि हाजो बावखुंग्रि हाजो खौ जोङो मिन्थिनो मोननाय जायोदि गिबियाव जोंना जेरै बर'नि बैसागु बे बैसागु जानायनि सानसे बा साननै सिगाङाव जों गाखोनाय जायो बेयावहाय जोङो बेयाव फोथायो खि बेयाव गाखोबा जोंनि साननाय बा लुबैनाय बे बेफोरो जाफुङो होननानै बेखौ जोङो खेबसे गाखोयोब्ला ओमफ्राय जोङो आरोबाव खेबनै गाखोथारनांगौ खेबथाम जाथारनांगौ अब्लासो जोंनि साननाय फ्रा जों नों जोंनि लुबैनायफोरा जाफुङो होननानै फोथायनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां बे थारैनो सैथो
बिराद मोजां जायगा बेबो हाजो दाउसिन दाउला गाबनाय मोख्रा बेफोरबायदि जों गोबां रोखोमनि जिब जिब जुनारखौबो नुनो मोननाय जायो आरो
औ नोंथां
औ नोंथाङाबो खाथि खालायाव थांफेरबायना नों
थांबाय नोंथां गोबां थांबाय
औ
औ जेरै माबाफोर दङ ओ जेरै जमदुवार होननाय मोनसे दङ रायमाना नेसनेल पार्कनि बे बेयावनो बेयाव आङो थांखांबाय बेबो जोबोद मोनसे समायना जायगा बेफोर फोरो नोंथां
औ नोंथां औ।
दै बोहैनायजों लोगोसे हरिबारिनि जेनाखि मोनसे माबा मिथिंगानि महर बे जोबोद माने फैनो बाथावथाव बेनिफ्रायनो आं जोबोद समायना नायबाय थावथाव जेरैजोंबो दसे सि दावलानानै गाबनाय लोगोसे दै बोहैनायनि दैनि जेनाखि माबा खोनायो जोङो। साउन्डफोरखौ बेफोर मोनसे जोबोद गोसोखौ गोजोन होयो नोंथां आरो गोबां रोखोमनि नाफोर नुनो मोनो। मोननाय जायो नामा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
औ नोंथां जोबोर आरो जेरै बेवहाय जोङो थाङोबा नुनो मोनो जेरै माबा गैयै खुन्थिया गैयै दालांफोरजों नुयो नामा नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
औ बिदिनो गोबां जायगायाव आं बेरायबाय नोंथां जायखौ आं मावखजोबनो हालायला मानो होनब्ला जोंहा समाबो एसे गुसुं। औ। दा बेनोसै नोंथां जोंनि औ नोंथां जोंनि जेनाखि दिनैनि आयदामोन बियो नोंथाङा आंजों सावरायलायनानै आंनि गोसोखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङो नोंथाङा मानि गोबां बुंना होबाय जेखौ आं मोनथियामोन। आरो नोंथांनि जेनाखि एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ नोंथाङा बुंनो होबाय जेरै नोंथां मेघालयानि सायाव बुंदोंमोन बेफोर जोबोद मोनसे ओ गोसोआव लाखिथावथाव खोथा नोंथां बुंनाया।
औ नोंथां औ।
बिदिब्ला बेखिनियावनो औ नोंथां औ नोंथां।
औ बिराद गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै औ नोंथां।
दे नोंथां गोजोन्थों।